औ जों बिदिबा आ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बा जोंनो मिथिंगाया होदों बेयाव मिथिंगाया होनाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै जों एसे सावरायलायनोसै नामा?
औ नोंथां जागोन।
औ दा नै जों दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइ मोनो। गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो दा दैज्लां फ्रावो आर बेबायदिनो जानाय फिथाइ होननाय आरोना। दि जों आरो गोजां बोथोरावबो एसे बिदिनो मोनलाबायो नाथाय दैज्लां बोथोरावनो बांसिन दिनै जों जाग्रा सामथायखौ मोननाय जायो। नङा होमबा जेरै ना दै दैज्लां बो थ्र'आव जोङो खान्थाल थाहैबाय आरो बेबाय बिदिनो आ थाइजौ, लिसु लेथेख' बेफोरबायदि फिथाइखौ मोननाय जायो दा गोजां बोथोर ओ दैलां बो दैज्लां बोथोराव बा गरम बोथोराव गासैबो आरो जोंहा नारें थायोना दा नारें गोखैया औ नारें माने नेमु होनना बुङो हारसायाव। औ बे नारेङाबोथ' दायो नै दा बादि बोथोरावल बांसिन थायो। ओरैनोथ बे गोजां बोथोराव थायो नाथाय। गोजां बोथोरनिया। रस बारा गैया होनना बुङो आरो माने। बिदै बारा ओंखारा होनना बुंनाय जायो। ओंखार माराबो नंगौ। आरो दाबा दाबायदिनिया बा दैज्लां बोथोरनिया जोबोद बिदै ओंखारो।
औ नुगौथ
दा जों बिदिनो बुंनो थांनोसै नारें फिथाइ नारें फिथाइआवहाय बा गोखै बिदिफोरावहाय एसे साइटिक एसिद होनना बुङोना साइ दैसे थागोन।
नोंसोथाइ
पाइक्रिक एसिट थायो बेयो देहानि थाखाय मोजां। बे औ आरो बेबायदिनो जोंहा खान्थाल फिथाइ आरो थाइजौ बेफोरावबो। भिटामिन दङ। मोजां मोजां भिटामिन दं औ। आरो एबायदिनो जोंहा। आ बै जोङो आ सुमफ्रेम होनना बुङोना
औ जोंनियावबो सुमफ्रामानो बुङो दे नोंथां खायसे जायगायाव बेखौ सुफारि सुफारि होनना बुङो आरो खायसे जायगायाव।
थामना बुङो जोंनि ओनसोलाव औ बे सामफ्राम फिथाइयानो जोबोद भिटामिन दं। सामफ्राम फिथाइ थाइसे जानायजों नोंथाङा थाइथामना थाइब्रै आफेल जानायजों समान होनना बुंनाय जायो आरो ना।
औ औ औ नोंथां।
थाइखौ जोङो गोजां बोथोरावसो मोननाय जायो बांसिनै। दाबो थायो। खायफा माखासे फिथाइ ओ साम ओ सामफ्राम फिथाइया दाबो थायो। माखासेफ्रा नाथाय दाबादियावहा एसे मोजां मोननाय जाया नामाब्रा? आरो बेबायदिया जाहैबाय जोंहा गोज गोजां बोथोराव बैग्रि बैग्रि फिथाइ थायो गोखै ना बेबो एसे औ।
गोखै
फिथाइ थायबाय आरो जों दा बैग्रि फिथाइनिथ' जों आबाद मावनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों। बे बिलाथि बैग्रिया औ गाहाय गाहायावनो थायो नङा? बे जोंनि आबादारिफ्रा बेखौ मावनो हमदों आर ना दायो। आरो बेबायदिनो बाजार दावहा फाननाय जायो आरो बेबायदिनो एसे जोंहा रांखावरिफ्राबो मोजां जादों न'खराव बा न'आवहाय आबादारिफ्रा एसे रां खामायनो हादों आरो बे बैग्रि फिथाइनि ओ बेफार फालांगि खालामनानै बा आबाद मावनानै आरो बेबायदिनो जोंहा नै दा दैज्लां बोथोरनियाव खान्थाल थाइजौ बेफोरखौथ' जों आबाद मावा नालाय बेथ' ओरैनो ओरैनोसो थाइना थायो नङान ना। नङा होमबा औ। ओरै ओरैसो थायना थायो बेफोरो? ओमफ्राय बेफोरखौनो दा जोङो बेफोरखौबो जों जुदि आबादारि बायदि बा आबादफोर मावनो हायो रांखावरि खामायनो थाखाय हगारनो मोजां जायो जेरै जों गुबुन रायजोआव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ जों बिहार उत प्रदेस बेबायदि राय गोजौआवहा गोबां थाइजौ बिफां दङ बा थाइजौ बिफांनि आबाद मावो बिथांमोना दा जोंनि आसाम आसामाव फैनायाथ' नै बिहारनि नङाबा उत्तर प्रदेशनिफ्रायसो फैयो दा जों बाजार हाथायाव मोनो ना गिदिर गिदिर थाइजौ मोननाय जायो बिफोरो औ दा जोंबो जोंनि आसामावबो जों आबाद मावनो हायो आरोना बेफोरबायदि औ बेथ' बांद्राय जायगा लाया नालाय मोनसे फांसे बिफाङावनो थ' गोबांथार थायो औ बिदिनो एसे एनै थायलाबायो बेबायदिनो लिसु बिफांनिथ' आबाद मावदों जेरै तेजपुरनि लिसु नांगौना जि आइ टेक मोननाय जोबोद बेसेन गोसा आं मैया औ थाइसेयावनो ब्रैजि रांनो औ ओमफ्राय जुदि नोंथाङा से केजि बायोना से केजियावहा जिदाइनजौ रां जायो बेबायदि जाना दं बिराद मोजां जानोबो गोथावथार थायसेयानो बिराद मोजां आरो बेथ' जोंहा सौदि आरब आरो इउके बा इउरप फ्रावबो थांदों बेफोरो जोबोद दिडमान्ड दायो आर ना दिडिमान्डेड आरो बिदिनो दं आरो जोंहा गय फिथाइबोथ' जों आबाद मावो दानि आथिखालाव गय फिथाइयाव खौथ' जोंहा मोजां मोनो आरोना आरो रांखरि मोजां मोननाय बोसोरावबा खेबसेयावनो फाननानै खेबसेयावनो बुरजा मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो दं ओ गोबांथार दङ आरो जों फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानैबो जों मोजां रांखावरि बा रांखान्थि बिथिङाव जोङो एसे गावनि ओ आगानखौ होनो हायो आरो बा जों रांखावरि खामायनो हायो नंगौ नोंथांनो नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिब्ला आरो जों फिथाइ सामथाइ मावनानै बा फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै माब्रै जों गावनि जिउ राहाफोरखौ जों मोजाङै सालायलांनो हा हायो
औ औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय आंबो मिथिनो मोनबाय दा दहायनो बुंखादों नोंथाङा फिथाइ सामथाइ होनोब्ला जों गोबांथार रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दङ खायसेखौ जों दैज्लांबो बोथोराव मोनो बा खायसेखौ जोङो मेसें बोथोरफोराव मोनो खिन्थु बांसिन फिथाइ थायनायनि जि मोनसे सिजोन जि मोनसे सम बेयो जाहैबाय नैबे दैज्लां बोथोरावनो थायो आरो दा फिथाइ होनना बुङोब्ला जोङो थाइजौ फिथाइ बा जोङो सुमफ्राम फि थाइबा जों जाम ओरै नालेंखर थाबाय गय थाबाय बेबायदि फिथाइखौ जोङो गोबां दं आरो फिथाइ दा जोङो दहायनो नोंथाङा बुंबाय फिथाइ फिथाइनि आबाद खालामनानैबो जोङो गोबां रां मुलाम्फा मोननो हायो हायो होननानै नंगौ थारैनो माने फिथाइआ ओरैबायदि मोनसे ओ जिराद जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने माखासे बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो गावखौ रैखा मोननो हायो मानो होनोब्ला फिथाइयाव जोंनो गोनां जानाय जोंनि देहा देहायाव गोनां जानाय जिखिनि भिटामिन्स नांगौ जायो जोंनो जि जिखिनि जोंनो खनि संख्रिफोर नांगौ जायो बा जिखिनि जोंनो निउट्रियेन्स नांगौ बेखौ जोङो फिथाइ सामथाइनि मोननो हायो आरो ओ आजिखालि बा दानि गाव सुबुंफोरा माने फिथाइ साम थाइनि जि मोनसे गोनां थि बे गोनांथिखौ माने खोब खम ओ हमनो हाबाय आरो माने खोब खम जाबाय माने बेखौ बुजिला माने फिथाइ सामथाइ जायोब्ला सासे मानसिनि देहाया माबायदि थायो जायनि जाहोनाव माने आथिखालाव गथ' गथायफोरा माने जि रेस्टुरेन्ट फोरनि चावमिन मम' बेफोरखौसो बांसिन जानाय जाबाय आरो जायनि जाहो नाव बेमार आजाराबो बांसिन जानो हमबाय औ दा फिथाइ साम थाय होनोब्ला जोंनो फिथाइ सामथाइखौ नांखागौ जोंनोल' नङा गासै जिब जुनारनोनो बेखौ नांगौ ओ गमामायैनो जि फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथाइया ओ अरनबारियावबो थायो बे अरनबारिनि फिथाइ सामथाइजोंनो अरनबारियाव थानाय जिखिनि जिब जुनारफोर फिथाइ सामथाइ जाग्रा मोख्रायानो जा बा गुबुन केेरकेत बा मान्दाबानो जा बिसोरो माने अरनबारिनि फिथाइ सामथाइखौनो गावसोरनि जाग्रा हिसाबै जानानै बिसोरो थांनानै थायो। दा फिथाइ सामथाइया अर अरनबारिनि जि जिब जुनार बिसोरनो थाखायबो मोनसे आदार जगायनानै होयो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला आरो जि मानसि जि सुबुंनि जिउआवबो जोंनो फिथाइ सामथाइया गोबां भिटामिन लाबोना होयो दहाय नोंथाङा बुंदोंमोन माखासे गोखै जि फिथाइ सामथाइफोराव ओ एसिड थायो माखासे एसिड जाय एसिडफोरा जोंनि देहानि थाखाय गोनां जायो आरो आरो माखासे भिटामिनफोर थायो। ओ दहाय नोंथां बुंनाय बायदि नारें लिबुफोराव ओ साइट्रिक एसिड थायो होनदों नंगौ नोंथां लोगोसे जि आमलाइ आमलाइयाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। आमलायाव जोङो फरमिक एसिडखौ मोननाय जायो नों थां दा लोगोसे ओरै साबाय माबा पेल आ फेलाबो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जायखौ जोंनो ओ डक्टरफोरा ओ रेफार खालामो आरो बेखौ जानांगौ होननानै जों खो माने ओ माबा होयो तागिदा होयो। आफेलखौ जानांगौ होननानै। दा आपेलाव जोङो माने मेलिक एसिद मोननाय जायो हा
नंगौ नंगौ मेलिक एसिड उम
फेला ओरैबायदि मोनसे जिनिस जायनो माने अक्सिजाबनायखौ होबथानो हाग्रा मोनसे गुन थायो माने आफेलनाव आं बेखौ फरायनो मोन्दों आरो नोंथां माने अक्सिजाब नाया ओरैबायदि जाय देहायाव माने केन्सार जायो नोङा होनबा नोंथां बे केन्सारा देहानि जि मोनसे फ्रि रेडेकेल्स बेजों अक्सिजाबनायनि थाखाय जायोनो आरो ओमफाय जों जुदि आपेलखौ जाबाय थायोब्ला आपेलाव जिहेथु अक्सि जाबनायनि मोनसे एन टि अक्सिडेन्ट होननाय मोनसे गुन दङ बे एन्टि अक्सिडेन्ट होननाय गुना माने जों जुदि जायोब्ला बेखौ जोंनि देहाया माने अक्सिजाबनायनिफ्राय एसे रैखा मोनो आरो नोंथां बेनिखायनो जों आपेलखौ जानांगौ आरो आपेलखौ जोङो जों नायनो हागोन फोरमान जों आफेल खौ दसे हाखावनानै दोनोब्ला नोंथां बे आपेला एसे गोजा जाराम जाराम जालाङो आरो मानोने हाख औ हाखावनानै दोननाय लोगो लोगोनो बेनि जि एन्टि अक्सिडेन्ट बा अक्सिजाबनायखौ होबथानो हानाय जि गुन बियो खमायलाङोनो आरो नों
खमायलाङो औ
अ गोजा जायो बेबायदि बुंदों दा बेनिखायनो जोङो आफेलखौ जानांगौ सामफ्रोमबो ओ फुंफोराव दा आफेल होनोब्लाथ' आपेला जोंनि नैबे आसामाव बारा जाया जायोब्लाबो जेरैबायदि जानांगौ जेरैबायदि गोदै जानांगौ बा जेरैबायदि महरनि जानांगौ जेरैबायदि बिनि गाब फोनो फैनांगौ बेबायदि गाब फैया आरो जों आपेल फिथाइखौ बांसिनै जोङो ओरै काश्मिर बा अरुणाचल प्रदेश बेफोरनिफ्राय जोङो लाबोनाय जायो आरो आरो जि आफेल गायनायनि था खाय जोंनि जिखिनि आबहावा आसामनि बे आबहावायाबो एसेबां मानि खाबजाथाव नङा नोंथां जायनि थाखाय जोंनि आसामाव बारा आपेल‌ ओ माबानाय जाया बेखौ गोजाननिफ्राय जोङो बेखौ इम्पर्ट खालामनानै बा जोङो लाबोनाय जायो आरो नोंथां दा बे थाबाय फेलनि बागै आरो आंगुर आंगुराबोथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नोङा होनबा नोंथां दा आंगुरा मोनसे मानलाग्रा लाइफां जाहैबाय बियो मानलायो आरो मानलानानै बेयाव थखा थखा थखा थखा आंगुर थायो दा आंगुर जानानैबो जोङो गोबां थार भिटामिन मोननो हायो बेनो जाबाय
औ जोंहा समा जाबाय नोंथां जों औ जों आरो उनाव मालाबा रायलायनोसै। दे गोजोनबाय बिदिबा औ औ गोजोनबाय